औ खोनाबाय?
औ ओ नोंथांसिम ओ गोजोन सान्जौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि ओ गाहाम हामलानायखौ जासिनाय थाबाय।
औ आ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ दैज्लां बोथोर बिदि ओ दैज्लां बोथोराव जोंङो मा मा आबाद मावो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जेनेब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोर होनब्लाथ बर' सुबुंफोरा जोंनिया फ्रायैनो गोबाङै जोंनिया माइ गायनाय जायो आरो ना नोंथां। औ माय आबाद खौनो जेनेबा जोंनिया दैज्लां बोथोराव बांसिनहाय बर सुबुं फोरा गायनाय जायो दाथ' दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंनिया ओ माइ गायनायानो सोलिगासिनो सिनो अ बेबादिनो जेनेब्ला जोंनिया माइ गायनो थाखाय जेनेबा जोंनिया खो था नांग्रो जाग्रोयो आरो ना खैथा खैथा फोनो थाखा य जोंनिया जेनेबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जेनेबा मोजां माइज्लि ओ मोजां जोलैनि माय ओ थांनाय बोसोर एबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बेखौ नआव लाबोननानै जेनेबा जोंनिया बस्थायाव सोनानै बेखौ दंग एबा हाख खर फोथार हाखरफोराव बिदिनो सोमना दोननांगौ आरो। ना? सोमना दोननानै बेखौ जेनेबा जों बोखांङोब्ला। बेखौ जोंनिया हायाव जेनेबा फेनस्रानानै बेखौ जों थालिर बिलाइ। एबा ओ थास बिलाइफोरजों बेखौ खोबना दोननांगौ आरो ना। खोबना दोननानै बेयो जेब्ला गाजा हरो ओ अब्ला बेखौ जोंङो फो थाराव लाना थांनानै ओ जेनेबा जों फोथाराव ओ हालेवना दोननाय ओ हाखौ जे नेबा बेखौ मोजांङै फोमोनग्रोनानै बे हायाव जेनेबा सोमनानै दोननाय एबा बोखांनानै दोननाय मायज्लिखौ जेनेबा ओ गारस्राव गारस्राव होनांगौ आरोना। बेनिनो जों खोथिया जौनो थाखा खाय जेनेबा सातदिन एबा ओ ओ सुद्द दिनसो नेनांगौ जायो आरोना। होमबानियासो खोथियाया मोजांङै जौवो। बेबायदिनो जोंङो खोथिया जेब्ला जौवो अब्ला जोंङो ओ माइखौ बे खोथियाजों गायनो हायो आरो ना ओ बेबायदिनो नोंथाङा ओ माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथांङा दा खोथिया फोनायनि सायाव जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो आरो जोंङो बे खोथिया जेब्ला रज'गोन फुजानाय जागोन अब्लाथाय जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोंङो ओ हाखौ मोजाङै हलेवनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय खामार सामार होनानै लाग्रोयो आरो बिदिनो हाया मोनबा थाय हाखौ फोमोननानै जोंङो ओ माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो ओ औ नोंथाङा माइफोरनि मुंफोरखौ होननो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जाखिनि ओ मोनथिगौ आं एसे इखिनिखौनो बुंनोसै जेने बा ओ जोंनिया बांसिन हाय रनजि जित बंग बुन्ध' आरो जोसा माइब्रा ओ रनजित बायदि माइखौनो गायनाय जायो आरोना बांसिनै औ बेबायदिनो गोसोम माइ ओ जेनेबा बेखौबो गायनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो गोबां माइफोरखौ ओ गायजायो नाथाय आं मुंफोरखौ बारा ओ मिथिस्लाबा नालाय
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनाथ' माइनि अनगायैबो गोबां आबाद दंङो जेरैहाय जोंङो माइ फोखांनाय लोगो लोगो जों बेसर मटर बिदिनो ओ बायदि बायदि फोनाय जायो आरो जोंङो जुखाम फोरबो जोंङो गायनाय जायो आरो ओ फोनाय जायो जेरै ओ जोगोनार जिंखा
औ
भिन्दि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मैगं थाइगंनि मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो ओ दैज्लां बोथोरावबो दैज्लांनि जोगोनार ओ एबा बिदिनो दैज्लांनि लेस्रा ओ जिंखा बिदिबो मोननो हायो आरोना बेबायदिनो ओ माइ गाय खांनायनि उनावबो जेनेबा जोंनिखिबो ओ मेसें बोथोराव जेनेबा बेसर फोयो आरो बेबायदिनो मटर फोयो आरो बेबायदिनो सबाय फोयो आरो बेबायदिनो सिबिं फोयो आरो बायदि बायदि फोरखौबो फो होबावो आरोना ओ बेबायदिनो जोंनिया गोथां मैगं मा मा मोननो थांङो होनोब्ला जेनेबा मेसें बोथोराव जेब्ला जोङो ओ आलु- आलु फैयो आरो ना आरो बेबायदिनो गोबां ओ नो मेसें बोथोरनि ओ जोगोनार आरो बेबायदिनो ओ लेस्रा पटल ओ भल खुमब्रा बायदि बायदि आरो गोथां मैगं दंबोयो आरोना
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंङो ओ न'आवनो बिदिनो ओ बाहाय बांलाबाबो आबाद मावनानै जोंङो न'नि जानायखिनिखौ जोंङो दिहुननानै जानो हायो आरोना
औ औ बेबायदिनो नोंथाङा औ दे बुंलाय नोंथां
औ बेबादिनो जोंङो बिदिनो गोबांबो फोनानै जोंङो रां फालांगियावबो जों गोबां मद दद मोनबोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो ओ औ बेबायदिनो जेनेब्ला नोंथाङा ओ मा होनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा आबाद मावनायाव मा बायदि दिहाय आबादखौ मावबोला मोजांसिन जायो एबा माबायदिहाय दैज्लां बोथोराव आबादखौ मावब्ला मोजांसिन जायो एखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ दैज्लां बोथोरावथ' जों माइ गायो नालाय जोंङो माइखौ जेब्ला गाय गोन अब्ला जों बे माइखौ जोबोद जोथोन लानांगोन आ ओ अब्लासो जोंनिया माय फोरा मोजां जागोन जेरोइहाय दै नांगौ समाव जोङो दैफोरखौ सोनानै होनांगौ दुब्लि फोथाराव आरो हासार फोर नांगौ जायोना बिदिनो जोङो हासारफोर खौबो होनांगौ आरो बिदिनो आरो हाग्राबो रज'योना बे माइ गेजेर गेजेर जोङो बेखौबो मोजाङै फुना होनांगौ आरो होनबानासो जोंनि आबादा मोजां जालांगोन आरो बिदिनो फिथाइबो थायलांगोन आरो गसाबो बारायलांगोन आरो नोंथां। आरो जोङो मेगं थाइगंनि बेलायाव होनब्ला जोङो मैगं थाइगंखौबो जोङो जोबोद जोथोन लानांगौ आरो जेरैहाय जोङो
मैगं फो गायबाथाय जोङो बे मैगङाव हाग्रा रज रजयोना? बेफोरखौ जों फुना होनांगौ आरो बिदि बिदिनो हासार गोबां हासारफोर आरो मुलिफोर एम्फौ जायोना बे मैगंफोराव जेरै जिं खाफोराव एम्फौफोरा जालाबायो बेफोरनि एम्फौफोरनि मुलै जोङो होनांगौ आरो अब्लासो ओ एम्फौआ जानाय नङा बेनिखायनो जोङो फिथाइ मोनगोना अब्लासो बेनिखायनो आरो नोंथां जोबोद जोथोन लानांगौ गोनां जायो अब्लासो औ। ओ नों
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां?
अ जोंनि ओनसोलाव ओ दाबायदिहाय आं बुं नुनो थाङोब्ला जेनेबा पटल ओ जिंखा ओ फल भिन्दि लेस्रा ओ जिंखा बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो आरो ना। औ बे बेनि अनगायैबो जेनेबा जोङो दैज्लांनि जोगोनार आरो बेबायदि बिदिनो दैज्लांनि ओ खुमब्रा आरो बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौबो जों नुनो मोनबावो बेबायदिनो नखरफोरावबो बिदिनो जेनेबा फालांगिल' खालामनो थाखाय नङा बेबायदि न'खराव सोलिलांनो थाखाय बा न'खराव जानो थाखायबो बेबायदिनो गावबा गाव गावनि जा एसे एनै हा दङ बेफोरबायदि गावनि थाग्रा खुलिनि खाथियावनो बेबायदिनो आबाद मावना लायो आरोना।
औ नंगौ, आरो जोंना ओ आबाद माव थास'निबो आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां, औ दा नोंथाङा बे थास' खौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा बुंनो हागोनना नोंथां?
औ थास'खौथ' माबायदिहाय गायो आं नुफेराखैबो मोनथिफेराखैबो बेनिखाय आं बुंनो हानाय नङा नों नोंथां, नोंथाङा मिथिगौ फोरमायना होनो हागोन दे नोंथां।
ओं नोंथां हागोन ओ बे थास'खौ जोङो फेंखा खौ माबानानै ओ बासिना दोननानै जोङो गायनाय जायो आरो फेंखाया बिदिनो रोदोमो नालाय जोङो बेखौ
औ।
फारिरखम खोनानै जोङो बेयाव जों गायनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ माइ माइ गायखांनाय जे नाराफोर बेफोरखौ जों खो खोबना होयो नङाबाथाय नङाबा जोङो ओ बेसरनि साबाया बेफोर खौ जोङो खोबना होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो थास'खौ गायनाय जायो आरो, आरो
थासफोरखौबो गायनानै जोङो गोबां बिदिनो ओ थ'निखौथ' गासिखौबो जाजोब जोबखायो नालाय बिदिनो थास' बिथ्रियानो जा थास' थारायानो जा आरो आथिं बिबार आरो बेदर बेबो जायो नालाय जोङो फाननानैबो गोबां रां मोनबोयो, बिदिनो थास' बिबाराथ' आरो आथिखालाव गोबां दाम नङा होनब्ला नोंथां? औ। नोंथाङा दा जोङो ओ आबाद मावनानै थास' बिबार संनाय बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथां माबोरैहाय सङो?
औ। औ जेनेब्ला ओ जोंङो थास' होनोब्लाथ' थास'निफ्राय जों गोबां मैगं मोननो हायो आरो ना ओ जेरैहाय जोंङो थास' बिबार मोन मोन्नो हायो जेरैहाय जों थास बिथ्रि जायखौ जों बुङो थास बिथराइ आरो बिदिनो थास' आइथिं आरो बिदिनो थास' बिबार ओ थास' उम बेदर बिदि मोननो हायो आरो ना।
औ
बेनिनो आऔङो जेनेब्ला ओ थास' आइथिंनि बागैनो बुंग्रोनो एसे ओ जेनेबा जोंङो था स' आथिंखौ ओ खाना लाबोनानै जेनेबा बेखौ मोजाङै जोंङो बेनि बिगुरखो सायग्रोनांगो आरोना माने बिगुरखो बोखारग्रोना लाग्रोनांगो औ बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै सुनानै ओ बेबायदिनो जेनेबा जोंङो थाव एसे होनानै सारायाव बेखौ ओ बाहाय ओ फो-मा होनो एवफ्रामनो हायो आरो एवफ्रामनानै बिदिनो औ उनाव बिदिनो नों जेनेबा नाफोरजोंबो होना जाजायो बेबायदिनो ओ नाफोरखौ बेनि सायाव होनानै जा नांगौ जा मस्ला मस्लि नों होनो गोसो बेखौ होनानै ओ दै होनानै ओ फोराननानै जाजायो आरोना
औ औ नंगौ ओ जोंहा दा बिदिब्ला जोंहा गोबां बिदिनो मैगं थाइगंआनो जा जोंङो आरो माइथ' जोंनि ओ मावनांगौ खामानि एबा मावनांगौ आबादखा नङा होमबा जोंङो बे माइखौनो मावनानै जोंङो माइरं मोननाय जायो बेजोंनो जोंङो ओंखाम जानाय जायो आरो
औ
औ ओ नों-नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो मा मा जेनेबा मेसें बोथोरावबो मा माइ गायनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ ओ मेसें बोथोराव ओ जेनेबा जों मा मा आबाद मावो होननो थाङोब्ला जों जेनेबा ओ जों ओ दानिया बर' सुबुंफोरखौ आं बारा बिदिखौ नुनो मोननो थाङा। बाद गुबुन ओ गुबुन सुबुंफोरखौ बा ओ गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ बि दि मेसें बोथोरावबो माइ गायनायखौओ दै होनानै बा दै जगायनानै गायनाय नुनो मोन आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ बर' सुबुं फोराबो ओ दा बावैसो सोलोंहांदों ओ माने बिदि बर' सुबुंफोराबो जे गायो आं बेखौ माने थारैनो बुं खोनादोंना नोंथां औ
औ बिदिनो गोथौ जे ओ बर' सुबुंफोराबो गायनाय जायो नोंथां बिदिनो ओ जोंनियावथ' बोरि हा नङा होमबा जोंङो बोरि हा नालाय जोंङो दै ज्लां बोथोराव माइ गायनानै गोबां माइ मोनबोयो नाथाय ओ गोथौ हा फोराव जेनेबा गोथौ जायगाफोरावहाय दैज्लां बोथोराव गोबां दै जायो नालाय बेनि बिनि थाखायनो बिसोरो माइ मोननाय जाया बेनिखायनो बिसोरो मेसें बोथोराव गायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ बेबायदिनो औ औ दे बुंलाय
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों आरो फिन खेबसे बिदिनो रायज्लायनो मोन
औ नोंथांजोंबो रायज्लायनानै एबा बाथ्रा सावरायनानै ओ गोजोननाय थाबाय। औ गोजोनथों नोंथां औ दे